खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा नोंथां माबाफोर खामानिफोर मावदों नामा
आंथ' दा ओरैनो दंखायो जिरायनानै दङ औ
अब्ला जों दसे सम रायलायनो हागोन नङा होमबा नोंथां दसे सम सावरायनो हागोन औ औ अब्ला जोङो माने मा होनो गोदो ओन्दैयावहाय जों गामियावहाय
उम
गामि उन्दै समफ्रावथ' जोङो गामिफ्राव जों माखासे मा होनो ओ फिथाइ सामथाइ जाबोबाय बा गेलेबोबाय फिथाइ सामथाय इन्जय खालामबोबाय नङा होमबा माने बेबायदिनो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जे माने नोंथांमोननि गामियावहाय गोदो माने उन्दै समावहाय नोंथांमोना ज' ज' लोगोफोरजों मा मा फिथाइ सामथाइ जाबोखो गामिनि मोननाय बेफोरबायदि दंफाङारि माबा बेफोरबायदि लाइफाङारिनि फिथाइफोर फिथाइ सामथाइफोर गामियाव मोननाय माखासे मारै मारै जाबोखो बेफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन हागोन नोंथां
औ औ
जेथु ओ फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला माने बिदि आङो गिबियावनो जोङो थ' ओ जों माने आं आं हिसाबै आं आंखौनो बुंग्रोनोसै
उम
ओ जिथु आंथ' गामियावनो देरबोनाय ओ गामिनि आबहावाजों बा गामिनि थासारिजों गोरोबनानै ओ दा देरबोनाय सासे सुबुं बे हिसाबै उन्दै समावहाय जोङो लोगो दोगफोरजों गिदिंथिंनानै गामियावहाय
जि जिखिनि माने फिथाइ सामथाइफोर जाबोदों बा गिदिंथिंदों बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायलांसै दा ओ फिथाइ सामथ फिथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनियावहाय बर' गामियाव गोबां माने बारियावनो गायनाय माखासे फिथाइ सामथाइफोर दङ जेरै खान्थाल थाइजौ जल'फि सफारि बेबायदिनो नारें जुम्ब्रा आरो बेबायदिनो आनारस जायखौ रैमालिबो होननानै बुङो आरो बेबादिनो बैग्रि गोबां माने गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो जाबोदों दा बेनि गेजेरावनो ओरैबायदिबो माने जों जानाय समावहाय ओरैबायदिबा माने ओ मोगा मोगि जाबालायदोंबा जोङो बिदि ओ सम बारहोबोदों जिहेथु उन्दै सम जोङो माने मबे फिथाइखौ जायोबा जोंनि उदैयाव हजम खालामनो हायो बा हाया जोंनाव बेखौ साननो हानाय माने बै समाव उन्दै समाव जों जेबो बेबायदि गोहोआनो थाया आरो ना ओ बे हिसाबै जेब्लाना जोङो ओ खान्थालफोरखौथ' दानि बादि आथिखालनि बायदि जोंनि गामिनि सुबुंफ्रा मालाबाबो फानामोन जों उन्दै समाव ओ जोङो जानानैनो जोबो आरो नङाबा जुदि बारा फिथाया जुदि बारा जादोंबा मोसौफोरनो जाहोनाय अमानो जाहोनाय बिदियावनो जोबो दा उन्दैनि समाव जोङो गुबुननि न' न' थांनाय समावहाय खान्थाल फिथाइ हाननो होयोब्ला हाननाय समावहाय जों जायोमोन आरो जानाय समावहाय माने गोबां सेलायनानै जालायनाय उन्दै गथ'फोरजों जों जों बेफोरो माने उन्दै समनि मोनसे मोनसे मोनफा मोनफा जारिमिन आरो ना आरोबाव ओ जिहेथु बैग्रि फिथाइनि खोथा बैग्रिखौ जोङो ओरैबायदिमोन माने जोंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन जे जों ओ फरायसा सालियाव फरायनाय समावहाय माने सरस्वति फुजा बायाब्ला बैग्रि फिथाइखौ मोनजाया होननानै जोङो बेबादिबो फोथायनानै जायालासिनो थालायनाय बेफोरबायदि जोंनाव दङमोन आरो बेफोरो माने जोंनि मोन मोनफा मोनफा जारिमिन बा मोनफा मोनफा मोजां माने सम बुब्लिमोन आरोना आरो बेजों लोगोसेनो गामियावहाय जेब्लानाखि जोङो माने माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ जायो अब्ला बेफोर फिथाइ सामथायफोरखौ जों हारसिङै जायामोन जेरै होन्ना बुङो बा जोंहा मोदोमफुल फिथाइ बा मैथ्रुबो होननानै बुङो बेफोरखौ गामियावहाय मोनसे न'खराव जोङो जे माब्लाबा सानदुं दुंबा बा ज' जिरायनानै थानाय समफोरावहाय जोङो ज' लोगोफोरजों माने बेबायदिनो खाजि लगायनानै जालायनाय बेफोरो माने जोबोद गोसोखांजाथाव आरोना
नंगौ नंगौ
आरोबाव माने गोबांफोर दंबावो आरो जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ बिदिनो लेरख' बेफोरबायदिनि खोथा थाबाय आरो उन्दैनि सम नालाय मालाबा सोरनियावबा सोङा हवा खानानै बा सोङा हवा सोरनिफ्रायबा लायनानै जानाय बेफोरबायदिबो गोबां खालामबोनाय जादों बा उन्दैनि समावहायथ' जाखायोआनो नालाय गोबां दङ आरो दा नोंथांखौ आं बिनि यावहाय एसे माने फोरमायजानो लुुबैदों आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि सोलिदों बेखौ
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ जिहेथु उन्दै समनि खोथाबा गोसोखानफिनबाथ' माने गोसोफोरखौ मोजां मोनो नङा होमबा माने गोसो खांनो माखासे दुखुफोर जायोब्लाबो उन्दै समावनि खोथाफोरखौ माने उन्दै समनि इन्जय खालामबोनाय बा उन्दै उन्दै समनि गेलेबोनाय लोगोफोरजों ज' ज' थानायफोरखौहाय गोसोखांफिनब्ला माने गोसोखौ एसेब्लाबो मोजां नाङो नङा होमबा बिदिनो उन्दै समनि बेफोरबायदि गामिफ्राव जानाय लोंनाय बोथोर लायै बोथोर जिहेथु फिथाइ सामथाइ जिबायदि माने जाबोबाय जिबायदि इन्जय खालामबाय बेफोरखौ माने गोसोखांनो माने गोसोखांफिनोबा माने मोजां मोनो आरो जिहेथु जों उन्दै समावहाय उन्दै समाव जोङो बेबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांदों बैग्रि रैमारि आरो बेबायदिनो माखासे आरो जोङो मा खालामोमोन नै दा दैज्लां बोथोरावहाय नै दा दैज्लां बोथोराव मेनलि जोङो ओ जेब्ला जोङो माबा मा होनो माइ गायसिगोन
माइ गायैनि सिगां जिहेथु जोंना जामखर फिथाइया मोनो नङा होमबा
औ
जामखर फिथाइ माने दंफाङावहाय जोङो ज ज गाखोनानैहाय माने ओरैबायाददि जाम्प फिथायाइ जायोमोन माने जाम्फथ माने जामुं ना मा होननाय मोनसे दङ माने फिसा फिसा बियो ओमफ्राय मोनसे जामख जामखर जाम खरा एसे गिदिर गिदिर जायो ओमफ्राय जामुं ना मा होनो बियो एसे गोरलै गोरलै फिसा फिसा जायो आरो खिन्थु बेखौ बिराद जायोमोन आरो आरो बे बे फिथाइया जेब्ला मोनो अब्ला माने बै दाउ फायलुर माखासे फिथाइ सामथायाइ जाग्रा दाउ थायो नङा होमबा माने इफोर इफोर दाउफोराबो माने ओरैबायदि जमा जमा जायो आरो बे माबायावहाय दंफाङावा बे मोननाय सम समाव फिथाय मोननाय समावहाय
औ
बेबायदिनो माने जोङो गामिनि बिदिनो साब्रै साबा गथफोर गोजा ज' लोगो नांनानै जामखर बिफाङाव माने गाखोनानैहाय दालायफोरखौ सिन्थाय माने थानानै जोङो हा माने लायै लायै लामा लामा जाबोयोमोन आरो बेफोरबायदि इन्जय खालामबोयोमोन आरो बेबायदिनो थाबाय जोंना स्कुलेजाव जेब्ला जों थाङो एल पि स्कुल फरायनाय समावहाय
औ
अब्ला जोङो जोंना जेब्ला माने खिजुर खिजुर फिथाइया जेब्ला माबायोना मोनो जोंनि स्कुलाव माने बेगाव सोलायनानै लाङोमोन आरो बे खिजुर फिथाइफोरखौहाय ओमबा माने स्कुलावहाय लोगोफोरजों ज ज जाहैसिगोन आरो
उम
थाबावो बिदिनो जि टाइमावहाय जों जलफाय मोनो जलफायखौ जों मा खालामो जायनाव दङ माने सबनावबो थायाना जलफायफ्राथ जों माने स्कुलाव सोरनाव सोरनाव मा मा फिथाइ दं सोरबाया मालाबा सोरनावबा थासिगोन थाइजौ लाबोयो सोरबा सोरबानाव जुदि मा फिथाइ दङ प्लाम फिथाइफोर दङबा सोर बे प्लाम फिथाइ लाबोसिगोन मालाबा
औ
बेबायदिनो जोङो माने मेनलि सोलियोमोन जलफाय आरो ओ मामा मा होनो लिसु मोननाय टाइमावहाय
उम
माने सोरनाव सोरनाव लिसु दं माने स्कुलावहाय माने गाव गावबागाव माने लाबो लायोमोन आरो बिदिनो फाला फाला लाबोलायो माने जालायलायोमोन आरो बिदि माने इन्जय खालामलायोमोन जों माने जेब्ला थाइजौनि सम जायो जों अब्ला माने बेबायदिनो स्कुलावथ ओ खिस्रिर जाहोनाय खिसि जाहोयोमोन नङा होमबा जोङ उन्द समाव दा जाहोगोन ना जाहोला बेखौथ' मिथिला
जाहैयो
थ संनानै जाहोायोमोन बेबायदि माने जोंनावहाय माने स्कुलावथ' जोंना संख्रि बानलुथ' थाखायो खिस्रि संबाय थायो हिसाबैहाय माने जोङो थाइजौ फोरखौहाय लांनानै माने स्कुलाव जेब्ला जोंना हाफ टाइम मोनो अब्ला जों माने बेबायदिनो थाइजौफोर जायोमोन आरो
औ
आरो जोंनि स्कुल खाथियाव बिदि दंमोन मोनसे सेले दं सेलेखा दंफां माने ि स मोनसे दंमोन आरो जों बेखौबो माने बेबायदि स्कुलनि दसे सम मोनोब्ला जों बे सेलेखा फिथाइखौबो जनोङो खुसि खुसि ज जायोमोन आरो बिदिनो आरो जफ्राथ' जानो बिराद मोजां आरो गामिफ्रावथ गामिफ्रावथ' जोङो माने साथाम साब्रै लोगोफोरजों लोगो नांनानै जेब्ला जोङो थाइसुरि फिथाइया ओ रायो
उओम
थाइसुरि फिथाइखौबो बिराद जादों जों थाइसुरि फिथाइ आरो बेबायदिनो थाबाय जेनेबा गामिफ्राव बिदाफोर जानाय बिब'फोर जानायफोरजोंहाय ज' ज'नो जोङो ओ थाइगिर फिथाइनि खाजि थाइगिर फिथाइखो खाजि जायोबो बिराद मोजां बेबो थाइगिर फिथाइआो -म थाइगिर फिथाइखौबो बिराद खाजियाबबो आरो जिहेथु बै बै बैग्रिफोरखौथ' माने जाखायोोन नङा होमबा बा जों बैग्रिफोरखौहाय उन्दै समाव ओ जेब्ला जोंना आइमोना बा आबैमोनाहाय
औ
आसार खालामनोबा माबा मोनसे फोराननानै दोननानै आबैमोना मा खालामोमोन बैग्रि आबै मेनलि आबैया आरो जोंना
उम
गोदो जों उन्दै उन्दै समावहाय ओ जेब्ला बैग्रिखौ बियो आबैया माने न'नि बैग्रिफोरखौ
सिरिबानो खनो बा बुस्रियो बिदिनो बुस्रिनानै फोरा बिराद खस्थ' खालामनानै माने फोरानो। दा नोङो फोराननायखौ जों माने जानो बिराद मोजां मोनो बैग्रि गोमोन फोराननायखौ‌। जेब्ला एसे से एसे रानफुन्दा रानफुन्दा जायो अब्ला मान एसे गोदै गोदै जायोनालाय बिराद जों माने हानखुमा हानखुमा बिराद जायो थिंसानिफ्राय।
औ।
ओमफ्राय बेखौ मा खालामोना आबैमोना मोनथारबाथाय जेब्ला गोरान जाथारो अब्ला बेखौहाय मा खालामो ओ उवालाव देयो उआलाव देनानैहाय गुन्दै खालामनानै दोनो जेब्ला माने- सान्दुं गोसा जायो अब्ला बे- बेहाय दै होनानै सिनि होनानै माने गलायनानै मे लोङो आरो माने बेबायदिखौ बिराद जाबोबाय आरो जों
औ
बिदि बिदिनो गोबां जाबोनाय जाबाय आरो गामि हिसाबैथ' माने गामियाव ओ दाथ' एसे फिथाइ सामथायाइफ्रा एसे खम जाबाय बा आथिखालावथ' नोङो लिसु फोर गायोब्लाबो बेफोरबायदि न'खर न'खर बा ओरै गथ' गथायफोरखौ जानला मोनला जाहोलाबायला नङा होमबा? दा गासिबो माने एसे एनै बुस्थुबाबो फानो। दा ओ आथिखालाव फैसा नङाब्लानो जाला
औ।
दा फैसानि थाखाय नोङो एसे आथिखालाव एसे एनै जिहेथु थाइजौफोरखौबो फानो।
औ।
ओ खान्थालखौबो फानो लिसुफोरखौबो फानो माने बेबायदि माने गामि खौ बारा उन्दैफोरखौ बारा नुनो थांला आरो जिहेथु जों उन्दैयाव उन्दैयाव बिफोरबादि फिथाइ सामथाइ जाबोलायदों। बेबायदिखौ माने खम नुसै आरो आथिखालावहाय।
औ‌
अब्ला होमबा जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ। जागोन दे नोंथां दे जागोन।
औ औ औ।
दे दे।